औ हेल' खोनादोंना औ खोनादों खोनादों खोनादों खोनादों औ
खोनादों नामा
औ खोनादों खोनादों हेलौ।
दासो खोना
खोनादों
सानजौफुनि गोजोननाय लाहरबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो औ औ औ।
आंनि ओ कल खालामनायनि थांखियानो जाबाय ओ जोङो बे बोथोरनि बागै सावरायनो थाखाय आं सानदों ओ सावराय
औ सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन औ सावरायजागोन दे।
बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिनो हायो सरासनस्रायै ओ बोथोरा मोननै रोखोमनि जोङो मिथिनो मोनो बोथोरखौ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर नङासै होनबा?
औ औ औ नंगौ।
बिनि मादाव जोङो बोसोर बोसोराव जों नाहरोब्ला जिनै दान थायो। जिनै दानाव जोङो मोननै बोथोरखौ जोङो मोननो हायो। नंगौना नोंथां जेरैबायदि ओ द' दाना जाबाय दैज्लां बोथोर।
औ औ औ
द दाना मेसें बोथोर।
औ औ औ नंगौ ।
आङो नोंथांनिसिम गुसुङै सावरायनो गोसो जादों ।
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां औ
दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दैज्लां बोथोरखौ मिथिनो हायो जोबोद गरम बोथोर दैज्लां जों जोबोद माने गरम जायो। बे दैज्लां बोथोर माइ गायो दैज्लां बोथोराव
औ औ औ औ
अखा फैयो आरो दैज्लां बोथोराव नंगौ। जों गोबां फिथाइ सामथाइबो जोङो मोननो हायो जों मोनजायो आरो
औ औ औ नंगौ।
दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथाइनि मादाव जोङो जेरैबायदि जोङो ओ मोननो हायो थाइजौ खान्थाल आरो बिदिनो आनारसफोर आरो लिस सु लेथुखु बेफोर बायदि जोङो जों मोननो हायो नङासै होनबा।
औ औ औ
जों जोबोद मोजां मोनो।
औ औ औ।
औ जोङो मा खालामोनो बिफां सायहाफ्राव जिरायनानै जोङो ओ मिथिंगानि मोजां बारखौ जोङो लायो।
औ औ औ
बिफां सिङाव जोङो जिरायनानै ओ जोङो जिरायनो मोजां मोनो। सानजौफु समफ्राव बिफां सिङाव फाख्रि बि मा सिङाव थानानै माने जिरायनानै बारफोर मोनोहाय आरोना।
औ औ औ नंगौ।
बा जोङो ओ बिदिनो फेनफोर बाहायनानै गिसिबफोर जों बाहायनानै थानो गोनां जायो आरोना।
औ औ औ नंगौ।
बाय बुंबाय नोंथाङाबो बुं बुंखागोन आंनिसिम मेसें बोथोरनि सोमोन्दै।
औ औ औ थारैनो ओ मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला सरासनस्रा ओ जोङो जायनाखि अखा हायै बोथोर बा जा गोरान बोथोर गोरान बोथोरखौनो जों मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां। ओ गर मेसें बोथोरावहाय सरासनस्रै जों बांसिन बिनानै ओ गोजां मा होनो गोजां गोजां नाय जायो नङा होनबा। गुसु गुसु बोथोर जायो आरो दा बे गुसु बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गुसु बोथोरावहाय बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमै ओ माखासे जोंनि बोथोर बोथोर बायदियै जोंहा बोथोर नायै बोथोर माखासे जोंनि बर' समाजावहाय आबादफोरखौबो जों मावनाय नुबोयो नङा होमबा दा ओ ओ मेसें बोथोराव हाय मेसें बोथोरावहाय जोंहा माखासे ओ माखासे मा होनो बेखौ आबादफोर मावनाय नुनो मोनो जे रै जों जुखाम आबाद मावनाय नुनो मोनो बा बेसर आबाद मावनाय नुनो मोनो। सो ओ मा होनो बेखौ गुजि आबाद देमसि आबाद बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय नुनो। मोनो आरो हायो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो आरोबाव ओ आलु आबाद बा जानो जानाय जानायनि बेलायावहाय ओरै ओ टमेट' आबाद बा ओ ओ माहोनगोन लाफा आबाद बा मुला आबाद कबि आब बाद अलकबि आबाद बेफोर बेफोरखौ जोङो ओ मेसें बोथोरावहाय मावनाय। सरासनस्रायै नुनो मोनो आरो ओ मेसें बोथोर। बोथोरा सरासनस्रा जोङो जोंनि बोसोरावहाय थारैनो जों जिनै दान नोंथां होननाय बायदि मोननो हायो बिनि गेजेराव जोङो मेसें बोथोरखौहाय जोङो जागायजेननाय होनना बुङोब्ला ओ डिसेम्बरफोरनिफ्राय दिसेम्बर ओ औ बेफोरनिफ्राय जों एसे मोननो हायो आरो माने बिनि जागायजेननायखौ जों मोननो हायो सरासनस्रायै दा मेसें बोथोराव औ - औ दे नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन दे
जों दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला नंगौ दैज्लां बोथोरा जोंनि थाखाय माने मोनसे मा होनगोन दैबाना जानायनि मोनसे मा होनगोन
औ -औ बोथोर सम आरो दे बेयो मोनसे
अखाफ्रा बबेबा बोसोरफोराव बबेबा दैज्लां बोथोराव बांसिन हानायनि थाखाय मफ्राय बे दैज्लां बोथोरनि समाव दैबानाफोर जायो आरो गोबांनि बिदिनो जोङो नुनो मोनदों बिदिनो गोबां बेबायदि दैबाना फोर जानानै दैज्लां बोथोरनि समाव बिबायदि गोबां जायगाफ्राव बेबायदि खहा- खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा नङासै होनबा बां बे ओंखारजानाय आरो बिदिनो सोरबाया सोरबा बायदिया बिदिनो बे दैबानानि समाव जिउ खहाबो
औ - औ नंगौ
जायो आरो दा बिदिनो समाव बायदि रोखोम जाथायफोर जानाय जों नुनो मोनो जानानै बांग्रिफोरबो मावो आरो बेफोर गेजेरजों दैबाना जानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलफ्राव जोंनि जायगाफ्राव बेबायदि गोबां खहाफोरबो जायो आरो मालाबा समावहा जों बेखिनि बुंनो हायो आरो बे दैज्लां बोथोरनि समाव
औ -औ
दैज्लां बोथोरनि समावबो जोङो गोबां बिदिनो मा होनो माइनि बागैबो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि जायगाफ्राव जेरै मा होनो बहलफोरखौ दैज्लांनि समाव गायो
औ
बहल बैसांफोरखौ जिंखा बैसांफोरखौ सिगांनि समाव गायनानै गोबाङा बिदिनो गिदिर -गिदिर बैसांफोर गायनानै बे बहलखौ फाननानै
औ -औ -औ -औ नंगौ -नंगौ नोंथाङा होननाय बायदि नंगौ थारैनो औ माखासे माइनि अनगायैबो जों दैज्लां बोथोराव बायदिसिना रोखोमै आबार बेफोर मावनाय नुनो मोनो थारैनो नंगौ औ आरोबाव दैज्लां बोथोरावहाय सरासनस्राय जोंहा नोंथां होननाय बायदि जोंहा दुंग्लोबनायानो बांसिन जायो नङा होमबा गरम बोथोर सरासनस्रायै दैज्लां बोथोर होनबा गरम बोथोरखौनो जों मिथि मोननाय जायो आरो थारैनो एखमबा समाव बोथोरा थारैनो सोलायबाय थायो एखमबा समावहाय बोथोराबो एखमबा समावहाय अखा हाबाय थानायनि जाउनावहाय जों बांद्राय गरम -गरम मोननायबो जाया नङा होमबा आरो बांद्राय अखा हाबाय थानायनि जा जावनावहाय जोंहा माखासे दैज्लां बोथोरफोराव जोंनि माखासे जायगा ओनसोलफोरा दैजों लोम सावनाय जायो अबा दैमाया देरबोनानैहाय बेनि ओनसोलफोरखौ ब बुखारनानै लाङो बेबायदिनो जों गोबां रोखोमै दैज्लां बोथोराव जोङो माखासे जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनबाय थायो नङा होमबा समाजनि गेजेराव जों नुनो मोनबाय थायो थारैनो बियो मोनसे औ औ
गोदोनि दिनावब्ला जों गोदोनि दिनावब्ला दाय गोबां मानसिफ्रा बुंदों जों खोनायो मिथियो गोदोनि दुंनायफ्रा माने इसिबां माने गोसा नङामोन सान्दुंफोरा ओ बेखायनो गोदोनि मान सिफ्रा ओ जोंनि जायफ्रा आबादारिफोर बिथांमोना मा मोसौजों हालेवनानै ओ सन सानजौफुनि दिनै बाजिसिमहालागै बेबायदि दु हालेवनानै बेबायदि माइ गायोमोन । मावोमोन नाथायब्ला दानि बोथोरखौ नायोब्ला दानि दुंनाया जोबोद बांबाय मानो होनब्ला बेबांनायनि जाहोना ओ जोंनि मा होनो ओ जिथु सान्दुंनि दुंनाय बियो एसे ओ जाबोदों होननानै बेखौ जोङो मिन्थिनो हायो ।
उ उ उ
बेखायनो जोंनि साननि दुंनायफ्रा बारानिफ्राय बा बारा जानायखौ जों नुनो मोनदों जेराव जोङो माने
सान्दुं गोसाब्ला जोङो बिदिनो दुब्लियाव थानानै बेबायदि आबाद मावनाया
औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ ओं नों नोंथां होनयाना नंगौ थारैनो गोदोनिफ्राय दासिमनि जोंनि बोथोरखौ नायोब्ला थारैनो नंगौ आरो जोंनि जोंनि बोथोरा थारैनो ओ सोलायबोनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ औ दै्लां बोथोरावबो गोदोनि खौ जोंनि आबै आबौनो लाखि थायोमोन थारैनो नगौ बा बे गरम बोथोर समाव बा दैज्लां बोथोराव बि‌व दुंनाया एसेबां मानि जायामोन आरो नाथाय आथिखालावथ' आथिखालाव थारैनो दुंनाया जाबबाय जों बेफोरखौ बेफोरो जाबाय जोंनि माबा मोनसे ओ जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय बा बिफां लाइफां दानस्लायनाय आरो जों बांद्राय औ बांद्राय रोखोमै जों गारि मथर सालायनाय जों बेफोरखौनो जोङो बेफोरनि सोलायनायनि सोमोन दै जों माबानो हायो आरो ।
ओ जों मिथिनो हायो जों जेरावबो जोंनि जेरैबायदि ओ कारेन् होननानै बुङो जेरै मोब्लिब ओ बेफोरो जेरावबो जोङो बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों । आरो जेरै जायगाफोरथिं बे मोब्लिबखौ गोजान जायगाफोरनिफ्राय लाबो लांनाय जोंनि जायगा थिं बेबायदि गुबुन जायगायाव लां दाबसेनि ओमफ्राय दाबसे जायगायाव लांनाय बे मोब्लिब खौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरबो जोंनि थाखाय बिदि मोनसे दुंनायनि होनजानो हागोन ।
औ औ औ नंगौ नोंगौ थारैनो नोंगौ नोंथांा होननाया जेनेबा जों कारेन्टखौहाय जों मानि फ्राय मोन होमबा जोङो कारेन्टखौ जोंनियाव मोनसे कारेन्ट बानायग्रा रिससेस गैया जेरै जों रि मोननो हय नङा कारेन्ट खौ जों ओ माखासे रो खोमै बानायनो हायो जेरै दैनिफ्राय जों कारेन बानायनो हायो नङा होमा जों दै बाज्रुमनाय बै दै बाज्रुमनायाव थारबायन बहायनानै जों बेनिफ्राय कारेन्टखौ जोङो ओ मोननो हायो आरो नाथाय जोंनि भारताव नायोब्ला बेफोरबायदिया खम बिबांनिथार आरो । जेसेबांनाखि जेसेबांनाखि जोंनि भारताव एसेबांनाखि कारेन्ट नांगौ जों बे बैफोरनि फ्राय जों मोननो हाया दा बे रोखोमै मा खालामो जोंनियाव जों गुबुन हादरनिफ्रायबो लाबोयो बायनानै आरोबाव जोंनियावनो जों माखासे खैला सावनानै जायनाखि खैला सावनानैहाय ओ कारेन्ट कारेन्ट खौ बानायनाय जायो आरो जायनाखि खैलासाव सावनायावहाय जों माखासे गोबां उखुन्दै गयो नङा होनबा नोंथां उखुनदै गयो पलिउस जायो जायनि जायनि जाहोनाव ओ कार्बन अक्साइड जोंनि बार मन्दलाव कार्बन अक्साइडआ बारा जाबाय अक्सिजेननि बिबांङा खमायलांबाय बेफोरनि गेजेरावनो ओ दुंनाया जायनाखि गरम बेखौ जोंङो नुनो मोननाय जासै आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंथांजों सावरायनो गोबां गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ सावरायनायखौबो बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां? ना नोंथांङा फंनैसो बुंबावो नामा?
बेसेबां खिनिखौनो आंङो नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद जोबोद
औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ
आंङो नोंथां हामग्लाय हाबाय आरो
औ औ औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर थाहरबाय